खोनादोना नोंथां?
हेलौ नोंथां
खोनादोना खोनायाखै नोंथाङा?
औ खोनादो नो
ओ बे मोनानि समाव माबाफोर मोनसे हाबाफोर मावदों नामा नोंथां?
मावनाया मावथ'वाखै नोंथां नै जिरायनासो दंथयो नोंथां माने लामायाव दं आरो बि ना बिथोरा
अ नोंथां ओ नोंथाङा ओ मोनानि जानाय आदारखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जानायानोथ' माबासोमोन दालि ओमफाय हो खोनायाखै नामा नोंथां?
नोंथांनि रायज्लायनायखौ मोजाङै खोनानो हायाखै नोंथां?
दा खोनाबाय नोंथां
खोनाखै नोंथां
हेलौ! नोंथां खोनाबाय अ माने जोंना दिनि जानाय आदारानो दालि जह ओमफ्राय ना एवनाय सोमोन नोंथां
औ नोंथां
उम नोंथांमोना नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो?
नोंथां नै आंबो ओरैनो दङ नोंथां।
उम मोनानि जानाय आदारखौ होआखै नोंथां?
आं नों मोनानि जानाय आदारफोरखौ जानाय जाथ'वाखै नोंथां।
अ संगासिनो दंखोमा मानसिया?
स-संगासिनो माने जाग्राफ्रा जाखांबाय नोंथां आं दा जाथ'वाखै नोंथां। आं माने ओंखाम उखैयाखै नोंथां दिनै
हराव उन्दुनो हागोना हाया नोंथां?
हायो नोंथां आङो नोंथांजों दा मोना हायाव जेबो मावनो गोनां खामानि गैयाबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सान्दोंमोन नोंथां?
हागोन दे नोंथां सावरायनो
नोंथां माने आयदायानो जाबाय जोङो हाजोआव जों मा मा मोननाय जायो बेखौसो नोंथांनाव सों
हागोन दे माने हाजोनि
अ नोंथां औ हाजोआव जों मा मा मोनो
नों हाजोनिफ्राय बुङोबा माखासे मुलाम्फा बुस्थुबो मोनो जेरै हाजोनिफ्राय
औ नोंथां
खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों
ओम जोमहाय जेनेबा दंफां-लाइफां बिदिनो ओ माखासे नांगौखिनि बुस्थुफोरबो मोननाय जा
हेलौ नोंथां रलाय नोंथां र' एक सेकेण्ड आंना नेटवारक प्रब्लेम जादों नोंथां र'
हेल' नोंथां औ नोंथां एसे नेटवर्कनि आंना प्रब्लेम जादोंमोन नोंथां।
अ दा
औ हेल हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा बिदिबा एसे फोरमायना होदो
औ मोनाने जों हाजोनिफ्राय ना हाजोनिफ्राय माखासे जों नांगौ बुस्थुफोरखौ मोननाय जायो जेरै अन्थाइ बालाजों हाजोनिफ्रायनो मोननाय जायो।
आरो जोङो माखासे बेसेन गोसा दंफां लाइफां जों हाजोनिफ्रायनो मोननाय जायो
औ नोंथां
ओमफ्राय आरो ओमफ्राय हाजोनि जायगायाव माखासे
नांगौखिनि बुस्थु जेरै हाजोआव जों हामुआरि खालामनानैबो जों माखासे रां आरजिना लानो हानाय जायो
औ नोंथां खोनादों नोंथां
खोनादों
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथांनाबो एसे फोरमाय होना
नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथां
अ नोंथांनाबो बे हाजोदनि बागै एसे फोरमायना होनो हागां
औ नोंथां हागोन हागोन औ नोंथां जोङो हाजो बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो हाजोफोराव जों गोबां बिफां लाइफां जों मोननाय जायो जेरै औवा थालिर बायदि रोखोम जों बिफां लाइफांखौ जों मोननाय जायो आरो माखासे गिदिर गिदिर बिफां लाइफांखौ मोननाय जायो बेफोरबायदिनो माखासे बेसेन गोसा बिफांफोरखौबो जों मोननाय जायो नोंथां
औ दे
आरो दा जोंनि हायेन ओनसोलाव जेनेबा नु मोन नुनो मोनै नुनो मोनो जेनेबा बेफोरबायदिनो जिब जुनार बिफां लाइफां जोङो बेफोरखौ जोङो हाजो आव नुनो मोननाय जायो नोंथां आरो मोननो हानायबो जायो
औ नोंथांऔ
जिब जुनारफोर होनोब्ला जोङो जोंनि हायनि ओनसोलावथ' जोङो बेफोरबायदिनो सियाल मोसा सिंह हाग्रानि मैसो हाग्रानि अमा बेफोरबायदिखौ' जों हाय नसेल' नुनो मोना नाथाय जोङो माने हाजो ओनसोलाव जों बेफोरखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
जों हाजोआव बेफोरखौ मोननाय जायो नोंथां आरो जों हाजोआव अ नोंथां
औ नोंथाङाबो
नोंथांमानि हाजो फोरावथ' जोङो बेफोरबायदिनो माखासे फामुफोरबो फामु एबा खिथिफोरबो जों मावनो हानाय जायो नोंथां जाय खिथिफोरखौ जों मावनानै रां रुफा आरजिनो हायो नोंथां
औ नोंथां अ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि हायानि ओनसोलावथ' गोबां फ्राय बिफां बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोना नोंथां
औखनो
ओनसोलावथ' गोबां खिसिम खिसिम फिसानिफ्राय गिदिरसिम बिफांखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औथां औ
औ आरो हाजोआव जोङो मोजां मोजां जोङो माने मैगं थाइगंबो जोङो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
बेफोरबायदिनो हाजोनिफ्राय बोहैनाय दैफोरावबो जोङो बेफोरबायदिनो ना खांख्राइ नाथुर बायदिखौबो जों मोननो हानाय जायो। नोंथां
औ
औ मानोना हाजोफोराव माने गोबां बेफोरबायदिनो बिबांनि ना खांख्राय नाथुरफोरखौ जों जों मोननो हायो नोंथां ओरो मैगं थाइगंफोरखौबो जों हाजोफ्राव गोबां मोनो। बेफोरबायदिनो बन नांगौबा जोङो हाजोफ्राव जो लायनो हायो औवा बन नांगौ ना दंफां बन नांगौ जों हाजोआव मोननो हायो नोंथां। ओ जोंनि सा सानजा ओनसोलावथ' जोङो फ्रायनो नुनो मोनो माने जोंहाथ' जों सा साना ओनसोलाव माने जोंनि ओनसोलफोरा माने हाजो खा थिखा नोंथां हाजोनि सिथाबखानाय जों हाजोनि बागै माने गोबां। सोमोन्दै जों हाजोनि सोमोन्दै गोबां मिथिनायखौथ' जों मिथिखायो नोंथां नाथाय आजिखालि आथिखालाव माने जोङो हाजोखौ माने गोबां नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। औ नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो लामा सामा न' बां लुनो थाखाय हाजोफोरखौ गोबां जावखानायफोरखौ नुनो मोनदों नुनो मोन्दों नोंथां।
औ
आरो मोनसे नोंथां जोंनि न'फोरावथ' जेनेबा आथिखालावथ' जोंनि न'फोरा फ कानि न' जाजोब्बाय नोंथां बेखौथ' जोङो बेखौ जोङो माने साफा खालामनो थाखायथ' जोङो बेलेग मुवाफोरजों जोङो साफा खालामनोनाय हाया नोंथां बेयाव माने जोङो बेखौ साफा खालामनो थाखाय साफा खालामग्रा एबा हासिबखौ जोङो हाजोआव गोबां बिबांनि
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बेफोरबायदिनो हाजोफोराव गोबां दाउसिनफोराबो माने जोंनि ओनसोलावथ' दा ओ गोबां ओ दाउसिनफोरा माने ओ गोमालांबाय नोंथां। दा माने हाजोफ्राव गोबां बिबाङै जों थानायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओ जेरै जेनेब बा ओ फिफाङाव बारबायग्रा ओ जिबफोरखौबो जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना नाथाय हाजो ओनसोलाव गोबां बिबांनि जों नुनो मोनो जेरै बेफोरबायदिनो नेवलाय मान दा बेफोरबायदिखौ जोङो मान्दा एबा खेरखिथुवा बेफोरबायदिखौ जों थुनो मोनो नोंथां।
औ थंगौ।
बेफोरबायदिनो जिब जुनारफोर बेफोरबायदिनो एम्फौ एनला जिबौ ओ बिफां लाइफां जों गासै खौबो जों माने हाजोआव जों नुनो मोनो नोंथां। औ नोंथां। ओ खोनादोना खोनायाखै नोंथाङा। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा एसे बिजि जाबाय नामा नोंथां।
जायाखै नोंथां जायाखै।
अ नोंथांखौ आं माने एसे बिजि बायदि मोन्दों नोंथां।
बिदि नङा नोंथां नेटनि एसे प्रब्लेम ना मोना
ओ माने ओ हाजोफ्राव आङो बांद्राय हाजोफोरनि बागैबो बांद्रायबो मिथिजोबा नोंथां। ओ आङो नोंथांखौ जे एसे फोरमायनानै होजाबावनो लुबैदोमोन नोंथां।
हाजोनि बागै ना नोंथां।
औ नोंथां।
हाजोआवथ अनेक बुस्थुबो मोन्नाय जायो दा जों नांगौखिनि जेरै औवाफोरखौ लाबोनो हायो औवाफोरबो मोन्नाय जायो।
औ नोंथां।
बेफोरखौ लाबोना जों नआव माखासे जेवरा बिदिनो ननि इन्जुर बिदि बानायनाय जायो आरोखि।
औ नोंथां औ नोंगा नंगौ नोंथां नोंगौ नंगौ सैथो।
आरो जों हाजोनिफाय दंफां लाइफां बेफोरबो मोनो बिनिफाय जों बेफोरखौ लाबोनानै जेनेबा माखासे रांफोरबो मोनो बे दंफांखौ हाजो हाजोनिफाय बे दंफांखौ लाबोनानै जों फाननानै माखासे रांबो मोनो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ। माने ओ फिफां लाइफांफोराथ माने ओ नबां लुनायावबो ओ खोनायाखै नोंथां। औ माने ओ फिफां ला जोंथ हाजोआव गोबां फिफां लाइफां मोनो नालाय ओ माने बिफां लाय ङाथ नबां लुनायावबो खामानि होयो ओ बेफोरबायदिनो माबा मोनसे खालामनायाव खामानि होयो ओ मानसिनि थाखाय माने फिफां लाइफाङा ओ अरायसम माने गोनांथि जोंनो फिफां लाइफांखौ।
औ नोंथां औ।
थां माने ओ जोङो बनबो खालामनो हायो फिफां लाइफांखौ जोङो न लुनायाव बाहायनो हायो जोङो। अबा मोनसे दालांफोरावबो जों बाहायनो हायो नोंथां।
औ नोंथां औ
ओ दाथ नोंथांजों आं बेफोरबायदि खोथाफोरखौ सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां हाजोनि बागै। गोबां मिथियै मिथियै बाथ्राफोरखौ गोथौ गोथौ बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय नोंथां। दा मोनाबो जाबाय नोंथां हरबो जाबाय ओ नों थांजों बे खिनिखौनो सावरायनानै आं गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां। बिदिब्ला दोनथनसै नामा नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां।